हेलौ औ खोनादों नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना? औ आं नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि बागै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दंबा रायलायजागौमोन ना?
औ रायलाय जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबादि फालिनाय जायो बेखौ बुंनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन ओ बैसाग बैसागुखौ जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दं आरो खुंलांगोन होननानै सानो दाबो खुंबाय दङ आरो ओ बैसागुआ जों बर'फोरनि देरसिन ओ फोरबो होननानै आं सानो आरो ओ ग गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो मानिगासिनो आरो इयुनावबो मानिलांगोन ओ जोंनियाव बैसागुखौ ओ बेफोरबायदि खुंनाय जायो आं फोरमायनोसै नोंथांनो ओ बैसागुआव जोङो बर'फोरा ओ गिबि बैसागुनि सेथि साननि आगोलाव जों मोसौखौ मोसौ बैसागु एब बा मोसौखौ थुखैनाय जायो जों मोसौखौ थुखैनायनि आगोलावनो जों ओ दावरा दाव गेसेेरैनि सायावनो मानसिया सिखारग्रोनानै दुगैना दुगैस्रां लोबस्रां जानानै ओ बिदिनो गोदान सि गा जोमनानै ओ मोख खौनो जोङो थाव गुबै लगायनाय जायो। बै थाव गुबैखौ जों गङाव एबा मोसौनि आसुगुराव लगायनानै होनाय जायो ओ बेखौ थाव गुबैखौ जोङो मोसौनो फोनोब्ला ओ मोसौ म मोसौ मोसौआ ओ बेमार आजारनिफ्राय बारगनो हायो होननानै ओ साननानै एबा मानिनानै फोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो फोनखांनायनि उनाव ओ दैमा एबा दैमा एबा दैखराव थुखैनो लाङो बै थुखैनायनि आगोलाव जोङो बायदिसिना ओ मुवा एबा मैगं थाइगं फिथाइ हानानै लाग्रोयो। जेरै पानेलाव ओ फान्थाव, हालदै, थाराय गाज्ला आरो दिग्लि लिथि बिलाइ बायदि हानानै लायो हानानै लानायनि उनाव जों औवा औवा बिजलि औवानि मोनसे औवा दानना लाबोनानै औवा बारिनिफ्राय औवा दानना लाबोनानै जों आरं जिरनानै बेयाव माला सुनाय जायो। आरो जाखिनि ओ माला सुनानै आग्लायनाय दङ बेखौ जों मोसौनो मोसौनाव थुखैना होनो थखाय दोननाय जायो ओ बेखौ जोङो बेनि उन उनाव जों सारायनिफ्राय एबा खान्थानिफ्राय थौनिफ्राय जों हांगारखौ हुखनानै लानाय जायो हांगारखौ हुखनाय समाव जोङो बेयाव हांगार हुखनायनि उनाव जों थाव गुबै लगायनाय जायो। बे थाव गुबै लगायनायनि उनाव जों ओ इन्दि बिलाइ थारा मोनथाम बिजौ लानानै जों देन्थानि देन्थाखौ लानानै जोङो मोसौनो थुनो थाखाय लाबोनाय जायो। जोङो मोसौखौ दैमा दैसायाव लांनानै जों थुखैग्रोनानै लानाय जायो थुखैखांनायनि उनाव जोङो बै हांगार गोसोमफोर
फिथा थुनायनि उनाव जोङो ओमोसौनाव दिभलिटि बायदि आरिखौ जों सारनानै होनाय जायो। बै सारनानै होनाय समाव जों बर'फोरा मोनसे खुगा मेथाइ दं बे खुगा मेथायानो जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिफा खिथेर बिमा खि खिथेर नों जागोन गेदेर हालुवा बायदि बिदि मेथाइ खननानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। बिदि थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ सारायनाय हगारनाय जायो बै समाव बै सानखालि एबा ओ दुरुंजों होगारा जों एबा दोनदाल हैया दुब्लियाव ओ बिदिनो सानसे सारोन होगारा दोननानै जोङो मोनाबिलि समाव ओ मोनसे फुजा एबा बावथाय बावो। जेराव जोङो बेखौ बावनाय होननानै बुंनाय जायो। जों बेयाव फागा मोसौनि फागा एबा दुरुंखौ बावो बै बाउनायाव जोङो ओ थास बिलाइ दिंखिया बिलाइ बायदि सुआरि होनाय नुनो मोनो आरो लोगोसेनो ओ मा-माइरं जावनायनि माइगाब एबा जुजाइ बेखौ होनानै लगायनानै होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथाङा औ।
ओ मोसौखौ गलियाव खायो। दुरुं गोदानजों एबा फागा गोदानजों खानाय जायो आरो बिदिनो बैसागुनि सेथि सानाव जों मानसि बैसागु हिसाबै मानिनानै लायो। जेरै खोनादोंना नोंथाङा।
नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर सोंनो दङो नामा‌?
औ सोंजायो। गिबियावनो आं फोरमायग्रोनो सानदों। ओ मानसि बैसागु खालि जोंहा‌ गेदेरखौ खुलुमो गेदेरखौ मान खालामो आरो गेदेरा उन्दैखौ अन्नाय हाबाफारिखौ खालामो ओ बेनि नैथि साननि बेनि नैथि साननिफ्राय जोङो मोसानायखौ जागायजेनो बोराइ बेन्था आरो आदै मादै फंबाय बिनानाव गासैबो ज' जानानै मोसायो जों स्नि सानहालासे मोसायो आरो बेयाव जों बायदि रोखोमनि दामजु दामजु एबा ओ बायदि रोखोमनि सि गाननानै मोसायो ओ जेरै दामजुनि बेलायाव खाम सिफुं ज'था सेरजा ओ औवाजों बानायनाय थरखा बायदिजों जोङो लानानै मोसायो आरो खुगा मेथाइ खननानै मोसायो आरो बैसागुआव जोङो सेजौसे मैगं जायो नोंथां आं नोंनिसिम ओ सोंथि सोंनो सानो? बे सेजौ से मैगं खौ जोङो ओ बैसागुआव जायोब्ला माबाफोर बेमार आजार हामो नामा होननानै नोंथाङा सानो?
औ बे से-नोंसांमोननि ओनसोलाव सेजौ से जानाय जायोना जोंनि ओनसो सोलाव सेजौ दाइन जायो बे बिदि ओ सेजौ दाइन मैगं बा फिथाइ बेफोरखौ ओ जाबोला फैनो गोनां जिनै माहा बा जिनै दानाव जानो गोनां ओ जायखि जाया बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो होननानै जों मिथिनो मोनो।
औ थारैनो।
जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ नोंथाङा जे बैसागुखौ नोंथाङा जेरै बुंबाय ओ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागु फालिनाय जायो मोसौ बैसागुआव मोसौखौ थुखैनानै बेयाव बेखौ मोसौखौ फान्थाव खुमब्रा बायदि खोमनि ओ आरोबाव ओ हालदै बा दिग्लिलिटि बेफोरजों सारो। आरो बेनि उनाव बेखौ सारै सारि लाङो लांनानै ओ दंग'आव फुङावनो दंग'आव लांनानै थुखैहैयो। बे दिगलिलिटि जोगोनार बा फान्थाव बेफोर आग्लायनायखौ मो दोंसे ओ माबा दोंसे औवानि आरुं जिरनानै बेयाव माला सुनाय जायो बा खाथि जिरनानै माला सुनाय जायो बे माला सुनायखौ ओ गलि मोसौनि गलियाव बा ओ जोंनि उसुं मुदायाव बेयाव आलायनानै दोनजायो।
औ थारैनो।
आरो बेनि उनाव मोसौफोरखौ बे थुखैखांनानै दु- दुब्लियाव ओ हेंगारना हरनाय जायो। बेनि उनाव मोसौखौ मोनायाव खानो खमायाव ओ
औ।
मोसौ थानो सौखाग्रा जे मा बुङोमोन बेखौ ओ फागा फागाखौ गोदानै ओ लगायनाय जायो। बिदिनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो मानसि बे बैसागुआवथ' नोंथाङाबो बुंबाय जेरै उन्दैफोरा से खालार खालि गोदोरफोरखौ बा बोराय बेन्थ बा बिमा बिफाफोरखौ औ बिमा बिफाफोरखौ खौ मान होयो बा खुलुमो बिदिनो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर होयो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदि जायो आरो बेनि बेनि अखानायैनो ओ गासैबो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गामिफोरनि ओ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ बा गथ गथाय गासिबो रंजा बाजायै मोस सानो ओंखारबोयो मोसानो ओंखारनायाव जोंनि आइजोफोरा गोमो दखना फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा खानायाव बिबार खाफालाव फोथा आखाइयाव आसान माला बिदि गाननानै समाय खाङो बर आइजोफोरा ओ आरो हौवाफोरखौ ओ गामसा आरो गस्ला गुफुर जान्जियाव आरनाइ गोमो बिदि लानाय नुनो मोनो आरो बे बैसागु मोसानायाव बाहायनाय आगजुफोरखौ नोंथांमोन नोंथाङा जेरै बुंबाय खाम सिफुं सेरजा जथा हारमनि बिदि आगजुफोरखौ दामनाय जायो बैसागु मोसानायाव बिदिनो बैसागु मोसा नायाव जों नखर नखर थांनानै मोसायो नखरनि गुबुननि नखरनि मानसिफोरा माइरं बा फैसा बिदि हरो आरो बे अन्थोबखौ जों गासै द द दिन मोसाखांनायनि उनाव साननैसो थानानै बे अन्थोबजोंनो जोङो ज जानानै मोसानायफोरा खाना जायो आरो बिदिनो बैसागुखौ जोंनि ओनसोल लाव सोलिनाय जायो आरो
औ नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय ओ औ नंगौ औ नोंथां साबायखर नोंथांनिसिम